ओ खोनाबाय नोंथां?
औ नोंथां खोनानो मोनदों।
उ
हो ओ नो आंबो ओरैनो दङ नोंलाय?
ओ आंबो नै ओरैनो दंलाबायो नोंथां।
ओंखाम ओंख्रैखौ जाबाय नामा?
मा होनदों नोंथां?
ओंखाम ओंख्रिफोर जाबायना संबाय संना दं।
अ नोंथां नै दासो मेगि संगासिनो दं फंबाइआ।
ओ
खोनादो नोंथां?
ओं खोना
नोंथांमोनालाय?
हेल'
औ औ नोंसालाय।
माबासो जोंहा अनला मेवाय।
बा जोबोद गोथाव नोंथां जोबोद गोथाव।
ओं गोथाव दे इसे।
नोंथाङा अनला ओंख्रि संनो रोङोना रोङा?
अनलाखौ इदिनो रोङो अनला रोङो ओमफाय मेवाइखौ माने संनो रोंफेरा।
औ औ।
उम ओमफाय खबरफ्रा?
खबरफ्रालाय मोजां नोंथां नोंथांमोनालाय?
उम आंनाबो बिदिनो।
औ।
उम
मा खालामदो नोंथाङा दायो?
आङो नै इदिनो जिरायनानै दंलाबायो खामसालिफ्राव नोंथाङालाय?
ओ आंबो नै फख्रि आलियाव दंफैयो।
अ' ओमफाय दिनैलाय माइ गायासै नोंथाङा?
अ' नै दासो दहायसो बेलासियाव ओ खोथिया फुनो लिंफैदोंमोन आरो न'खाथिनिनो आयं जानाय। बेहाय दस आखासो फुनानै फैबाय आं।
उम
नोंथाङालाय?
आंबो दहाय दसे माइ गायनानै ओमफायो माइ गायखांनायनि उनाव बार' आखासो फुना फैबाय आरो।
औ
उम नोंथांमोनहालाय मेसें बोथोराव मा मा माने मैगं गायो?
ओ जाहालाय मेसें बोथोराव इदिनो आलु लाय मुला बेसर ओमफाय ओ लाफा बिदि बायदि बायदि फोनाय आरोना।
औ
दैलां बोथोरावलाय मा माबायो मैगंफोर गायो दैज्लां बोथोरावलाय मा मैगं गायो होनदां?
दैज्लां बोथोरावलाय जोंहा फाथो फोदोंमोन ओनफाय फाथो फोदों थास' गायदों नै ओनफाय थास' गायदों। ओनफाय इदिनो बानलुफोर ओ बानलु मैथा इदि बायदि बायदि माबादों आरोना।
उम
नोंथांमोनालाय मा मा गायो दैज्लां बो
जोंनाबो बिदिनो। इदिनो भिन्दि मैगं आरो सबाइ बिमाफोर।
उम
नोंथाङालाय नारजि अमा ओंख्रि संगोन ना संनो रोंङोन ना रोङा माने
आंलाय रोङा नोंथां माने रोङो रोंनायालाय होमबाबो आं संफेरनाय जायाखै आरोना बिमानि संनायावनो मिथिदों
उम
नोंथाङालाय रोङो ना रोङा नारजि ओंख्रि संनो
आंबो रोङनायाथ' रोङा बिमानि सं संनायखौ बिदिनो नायफायो आरो मालाबा सम सम
हेल' नोंथां हेल'
औ औ
नोंसहा मा मा फिथाइ दङ नोंथांमोनहा
फिथालाय जाहोना ओ जलफि दङ आमलाइ दङ आनारस दङ
ओमफाय ओं खामब्रेंगा दङ ओमफ्राय सफारि दङ ओमफ्राय थालिर दङ बिदिनो बायदि बायदि दं आरो
मोजाङानो
नोंथांमोननि न'आवलाय मा मा फिथाइ सामथाय दं
जोंनावबो बिदिनो सफारि दङ। ओमफ्रायो दालिम जुमब्रा सेलेखा खा जलफि बिदिनोसै
उम नोंथां मोनथिं औ नोंथांमोनथिं दा बार बारदोंना बाराखै
बारालाय बाराखै ओमफ्राय खिन्थु बोथोराहाय थान्दा आरो दिनै एसे
नै नोंथां जोंनिथिं बार फैगासिनो दं बिराद
माइ गायनायफ्राबो मोजां जादोंना नोंथां
औ औ नै जोंनिथिं बिराद बार बारनो नागिरदों खोमा आवाज फैहांदों एसे अखा हानायनि
उम
खोनादों नोंथां
ओं खोनादों
नै औवाफ्रानो खिथिं खाथां होनजोबबाय
ओं
बोथोरा गार्रि जागोन दां दिनै
हा
बोथोरा दिनै गाज्रि जानो हमदों एसे उ बार बारहांदों अखा फैबाय दांलै नोंथां
हा
अखा फैगौ
औ गोसोम जाबोबाय एसे
औ
औ नोंथांमोनाव मा मा गाबनि बिबार दङ' बिदिनो मा मा जाथिनि
बिबारा
बिबारालाय जाहाना दालिया बिबार दङ' बिदिनो ओमफाय थालिर बायदि बिदिनो बिबार दं आरो ओमफाय सामब्राम बिबार दङ' दाउस्रि आथिं दङ' ओमफाय एलिभेरा दङ' पादगा दङ' अशक दङ' गलाब बिबार दं बिदिनोसै बेल'सो दं नोंथांमोननालाय मा मा बिबार दङ'
जोंनावबो बेफोरबायदिनो रस जबा दावस्रि आथिंफोर ओमफाय एलभेरा ओमफाय कफि फुल दङ' बिदिनो बायदि बायदि दङ' ओमफाय नाम-नामफोरखौनो मिथिलाय लाङा
औ
उम
नोंथाङा जेरावबो बेराय थाराखै नामा
बेरायथ'वाखै नोंथां अखा मोफ्लामदों नै जोंखै बारा बिदि गोसा गोसा बारबायानो उम लाइनाबो थांहां थांहां जोंखैजानै।
औ। इदि बोथोर बार बारबाथाय थारफोराबो जनो नागिरो लामानिया।
ओम जोंना लायेनानो थाङा-थाङा जाबाय नै बोथोराबो जि। गोसा बारबाय माबाया बाराबो।
बिलाय लाङोना नोंथां बिदि बार गोसा- गोसा बारबा। नै नोंथां बिराद जाखाबाय।
उम। अखासो हसिगोन खोमा। है लायेना थांबाय जोंनिया।
जोंनिथिं थाङाखै नोंथां।
उम सेस खोमसि।
नोंसिनिथिं थारफोरा जबाय खोमा नोंथां।
ओ दाख्लैबो थालेर होसिनदोंमोन जोंनाव।
उम।
न'खरफ्रा मोजां ना नोंथां।
औ बिदिनो गेजेरावनो दं नोंथांमोनालाय।
जोंहाबो मोजाङानो।
ओम। ओंखाम ओंख्रिखौलाय संगासिनो दंसै ना जाखांनानै दिरायथ'बाय।
औ।
हो।
मा होनदों नोंथां।
ओंखाम ओंख्रिखौ संखांबायना माने जानानै जिरायनानै दङ।
ओ संखां माने संगासिनो दंसो नोंथां। जाथ'आाखै आरो थाइमबो जायाखै नालाय।
ओं। हेलौ।
न'खराव गासिबो दं।
दिनैनि थाखाय जाथ'सिगोन होनबा दे नोंथां।
औ दे-दे नोंथां।
ओं।